हेल'।
हेल'।
हेल' नोंथां खोनादों ना।
औ खोनाबाय दे नोंथां।
अ।
औ।
आं नोंथांजों एसे। ओ बर'नि ओंख्रिनि सायाव एसे सावरायनो होननानै। सोंहरनाय थाबाय नोंथाङा सावरायनो हागोन ना।
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा मोनथिनाय एसे ओंख्रिनि सायाव। माने फोरमायना होनो हागोन नामा। बर'नि।
औ फोरमायजागोन नोंथां जों बर'नि नि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंना। ओ अनलाजों दाव।
औ। औ।
हेल नोंथांनि नोंथांनि रावखौ मोजाङै खोनायाखैमोन।
थेथसायदो।